हेल'
हेल' नोंथां
औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
खुलुमबाय नोंथां
औ
औ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों मोनसे आयदा नि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
औ नोंथां नांगौ
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन
औ बिदिब्ला नोंथां जोङो बे आयदायानो जाहैबाय जों बैसागु बोथोरखौ माबोरैहाय फालियो बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन
औ नंगौ
औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोल बा गामियाव बैसा गु बोथोरखौ माबोरैहाय फालिनाय जायो?
औ आं नोंथांनो एसे फोरमायनि जोंनि ओनसोलाव बैसागु बोथोरखौ माबादि खुङो बा फालियो
औ नोंथां
बिदि बैसागआाथ' बिदिनो स्नि सान फालिनाय जायो। गुबै सानखालि जों मोसौनि सान महरै फालियो। जोङो फुङावनो उन्दुना सिखारनायनि उनाव मोसौखौ थुखैनो थाखाय जोङो गिबियावनो दिगलिथि बिलाइ हालदै ओ बिदिनो फान्थाव फानिलाव बेफोरखौ जोङो। ओ फिसा फिसा ओ गल गल महराव हाना लानानै मोसौनो गानहोनो थाखाय जोङो माला सुनाय जायो। बिनि उनाव जोङो मोसौनो गोदान मोसौखौ खानो थाखाय गोदान दिरुं जोङो दुखाननिफ्राय बायना लाबोनाय जायो। बै सानखालिनिफ्राय जोङो गोजाम मोसौखौ जों ओं जा जों खाबाय थायो दिरुंजों गोजाम बेफोरखौ जोङो गारो आरो। गोदान गानहोयो बेनि थाखायनो जोङो मोसौखौ फुङावनो गासैबो गेदेर उन्दै ज' लोगो नांनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय दैमा दैसा एबा नङाबा गावनि न'खरनिनो फख्रियाव जोङो थुखैनाय जायो। बिदिनो जोङो दिेगिलिथि बिलाइजों बुनानै एबा फान्थाव फानिलाव हालदै लानानै बेखौ सारनानै मोसौखौ मोजां मोजां जाङै थाबाय हाथों बेमार आजारनिफ्राय आरायग' जाथोंना जोङो मोजाङै थुखैयो। बोसोरे बोसोरे बारायथों बिदि बुंनानै। बेनि उनाव जोङो मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौ जों लाबोनानै दसे समनि थाखाय ओ दुब्लियाव फोथाराव जोङो दसे समनि थाखाय उदाङै हेंगार हरनाय जायो। गांसो जानो थाखाय बेनि उनाव जोङो अफ माखौ थुखैखांनाय दिगलिलिथि बिलाइफोरखौ जोङो मोसौ गलियाव आलायना दोननाय जायो। आरो बिदिनो न'नि इसिंनि दर्जायावबो मानसि थानाय खथानि दर जायावबो जोङो आलायनायखौ नुनो मोनो। बिनि उनाव जेब्ला जोङो मोनायो मोनाबिलि सम जायो। अब्ला जोङो मोसौखौ फोथारनिफ्राय लाबोनायनि उनाव जोङो बेखौ आलारि बाथि लगायनानै गा सु ओ बिनि गोदोनायाव जोङो गोदान दिरुंजों जोङो मोसौखौ खानायखौ नुनो मोनो। थिक बिबदिनो बै मोसौ खै खालिनो बै सानखालिनो जोङो गाजा गोमजायै न'खरनि गामिनि गासै ज' लोगो नांनानै जोङो खुंखा जानाय ओ बेदर संनानै ज' ज' जानाय बेफोरखौ नुनो मोनो। लोगोसे जोङो बायदि रोखोमनि ओ हाग्रानिफ्राय मिथिंगानिफ्राय जोङो मैगं थाइगं बुथ्रुमना नाय खुंखा महरै जोङो जानायखौ गासैखौबो नुनो मोनो।
बेनि उनाव जोङो से सानखालि गासैबो फुङावनो दुगैनानै जोङो। गासैबो दुगैनानै जोङो बाथौ सेराव आलारिस आलारि बाथि लगायो। आरो गासैबो बोराइ बाथौनि सेराव जोङो बोर लायो। जाहाथे जोंनि जिउआव मोजाङै गोजोन फैथों। आरो गोजोन न'खर संसार जालां लांनो हानायनि जों गासैबो न'खरनि ज' जानानै रायजो राजा फोरा सुबुंफोरा थानसालियाव थांनानै गासैबो ज' खुलुमो आर'ज गाबो बेनि उनाव जोङो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो। गेदेरफोरा उन्दैफोरनो मान बावो बोर होयो। जों बिदि खौ नुनो मोनो। बैनि उनाव जोङो फिथा सावराय बिदि संनानै जानायखौबो नुनो मोनो। बेनि उनाव जोङो नैथि सानखालि गासैबो गामिनि रायजो जा गथ' गाथाय बोराय बेन्थ' गासैबो ज' लोगो नांनानै जोङो गाजा गोमजायै गोदो आबै आबौ मोन होलांनाय जोङो गोजाम सल'फोरजों खाम, जथा सेरजा, सिफुं बिदि लानानै ज' ज' मोसानायखौ नुनो मोनो जोङो आइजो माहारिफोरा बै बैसागु सानाव जोङो गोदान गोदान गोमो लांगा गो थाम गाबनि फास्रा गो्जा गाबनि आर'नाइ बिदि लाना मोसानायखौ नुनो मोनो। लोगोसे जोङो हौवाफोराबो गोदान गोदान गामसा आर'नाइनि गस्ला आर'नाइ लानानै बयबो रंजा बाजा जायो गोदान बोसोरखौ बरायो आरो बिदिनो रंजा बाजायोै गासैबो मोसायो रंजायो बेनि उनाव जोङो मोसानानै जा रां मोनो एबा मोसानानै जों जा माइरं मोनो बेखौ जोङो गासिबो रंजा बाजायै जोङो गामि खङैनो जो जोङो खाना जायो। गथ' गाथाय बोराइ बेथौ गासैबो ज' लोगो नांनानै बिदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागुखौ जोङो खुंनायखौ नुनो मोनो। नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि खुङो?
औ हागोन नोंथां औ बैसागु दुङब्लाथ' औ बैसागु। बैसागु बुङोब्लाथ' जों गासिबो मिथिखायो बियो मोनसे बर' हारिमुनि गेदेर फोरबो बा जोङो बेखौहाय गोदान बोसोरैबो फालिनाय जायो। बैसागुखौ जोंनिथिं स्नि साननि थाखाय फालिनाय जायो आरोना गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। सैथो दाननि जोबखालि जों मोसौ बैसागु फालिनाय जायो। मोसौ थुखैनो थाखाय जोंहा गोबां मुवा बेसाद नांगौ जायो। जायखौ जों सानसे सिगाङावनो लाबोना दोनफैनाय जायो। जेरैहाय दिडिग्रिलिथि, फान्थाव - हालदै, थाराय थारा बेफोरबायदि औ मुवा बेसादखौ लाबोखानाय जायो बैफोर मुवा बेसादखौ जों फुङाव सिखारनानै मोजाङै सुना लानानै फिसा फिसा हानाय जायो। बैफोर हानायखौ जों आरंजों जिरना ला लानानै जोङो बेयावहाय बेखौ माला सुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा साराय बा खान्थानि हांगारखौ हल'ना लानानै थाव गुबैजों गलायना लानानै औवा मोनथाम खाजबनानै मोसौनि बिखुाव फुननानै होनाय जायो आरो बिखौहाय बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दैमाबा गावनि न' न'आवनो थानाय फुख्रि बेयावहाय जोङो थुखैनो लाङो। जोङो मोसौखौ जा थुखैखांबाय बिनि उनावहाय जोङो बैफोर फिसा फिसा हाना लानाय बेखौबो मोसौनो सारनानै होनाय जायो बिनि उनाव जोंहा बेयाव बै समावहाय दोंसे मेथाइबो रोजाबनाय जायो आरो लाव जा फान थाव जा बोसोरै बोसोरै एरायथा बिमा गायदे बायदि दा जा आफफा गंमेना बायदि दाजा होननानै रोजाबनायबो मेथाइ दङ' खुगा मेथाइ बिनि उनावहाय जों मोसौखौ थुखैखां नायनि उनाव जों थाराय थारा आरो दिग्लिलि थानाय जों मोसौखौ द दुब्लि फोथारसिम होनानै लाङो। बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दुब्लि फोथाराव होनानै दोनबोयो
औ नंगौ।
मोसौनि बिखङाव जों फथा फथखौ मायनो होयो होनोब्ला जोङो दा दुब्लि टाराव मोसौखौ बैदिनखालि हेगारना गारबोयो। बै समावहाय सैमा बा मोसा, मुफुरफोरा बारसिना बिसोर खौ गिनानै खारो, सानसेनि उदांनि थाखाय जोङो बेफोरबादि फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां। बै सानखालिहाय जोंनि ओनसोलावहाय गोखा गोखै मैगं जानायबो जायो। जेरैहाय खुंखा मैगं, थालिर फस्ला, दिंखिया, मानामुनि, ला फा सायख'। गोबां रोखोमनि गोखा गोखै मैगंखौ जों जानाय नुयो। जों मानो जायो बुङोब्ला जों गोदो गोदायनिफायनो बैफोर मैगंखौ जाबोबाय थानाय। आरो जों फोथायो जे बैफोर मैगंखौ जायोब्ला जोंनि जोङो बेराम आजारनिफ्राय गोजान जायो हायो होननानै औ। बेबायदिनो जोंनि मोसौ बैसागुआ जोब नानै थाङो आरो नैथि बैसागुखालि जोंहा मानसि बैसागु बेै बैसागुखाालि जों फुङावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्राङै जों गिबियावनो बा थु साथि सावनाय जायो बेवहाय जों गासिबो खुलुमो। बेनि उनावहाय जोंहा जाय थैनानै थांनाय न'खरनि गेदेर गोलाव बिसिनि थाखाय गोथैसो बावनायबो जायो। बिसिनि थाखाय जोङो औ दख'ना गामसा आरो जायफोर जुमाय लोङो थांखु, सेरेब आरो बिसिनि थाखाय गय फिसा फिसा हाफ्लेनानै सौराय बावनायबो जायो। बेनि उनावहाय जोङो गेदेर उन्दै सनमान लायो उन्दैफोरा गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो गेदेरफोराबो उन्दैनो मान होयो आरोना। बिनि उनावहाय बै सानखालिनो सानजौफु समावहाय जोंहा बैसागु मोसानोबो ओंखारो‌। गामिनि बोराय बुरै, सेंग्रा सिख्ला, गथ' गथाय गासिबो जयै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं, गंगोना लानानै जोङो गुबुन गामियावहाय मोसानो थाङो। बैफोर मोसानो थांनायाव गुबुन गामिनिया जायफोरा एसे एनला माइरं बा फैसा हरो जों बिफोरखौ लानानै फैयो आरो जोंहा स्नि सान जायो जेब्ला मोसा मो सायै अब्लाहाय जोङो गामियावनो मोसानायखौ नुनो मोनो। बिनि उनावहाय जोंहा मोसानाया जोबोब्ला जोंहा रायजोआवनो बेफोरबादि लाव खार ओंखाम जानाय जायो आरोना नोंथां। बिनि उनावहा बै सानखालि जोंहा जोबोर रंजानाय, बाजानाय, मोसानाय मुसुरनाय आरो बावहाय जोंहा खेला गेलेनायबो जायो गामियावहाय उन्दैफोरनि थाखाय खारनाय बारनाय बाथा मा नाय, गेदेरफोरनि थाखायबो जोंहा बेफोरबायदिनो दिरुं बोलायनाय काबा दि गेलेनाय। बेफोरबादि खेला गेलेनाय जायो आरो जोंनि जायगायावहाय नोंथां। बेफोरबायदिनो बैसागु खौ जोङो गाजा गोमजायै हेंगार हरो आरो। औ नोंथां दा जोंनि समाबो जानानै फैबाय। ओ नोंथांजों सावरायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय खायसे बाथ्रा मोनथियैफोरखौ खौ नोंथांनिफ्राय आङो मोनथिनानै मोनबाय गोजोनथों नोंथां। औ एसेनोसै।